खुलुमबायाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांजों आङो बर' हारिमुनि सायाव रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ
औ
आथिखाल जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायाव आङो रायलायनो सान बाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो बयबो दायो मोनथिखासै बर'आ गावनो माने राव थुनलाइ हारिमु जोंहा दंखायो। आरो बर' हारिनि जि हारिमुवा जोङो जोबोद गोजाम मोनसे जोंहा हारिमु दङ जाय समाव बर'फोरा माने जोंहा रायजो जाबोदों बे रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो जोङो बर'फोरा ओ गाव हारसिंनो सोरजिनाय जोंहा खुगा मेथाइ बा जोंनो हाबा मेथाइ बखालि मेथाइ बेफोरबायसा जोंहा माने गाव हारसिंनो माने गावनि जोंनि बर'नि जि मेथाइ बे मेथाइफ्रा जोंहा दं खायो दा ओंखायनो ओ बैफोर मेथाइफोरखौ जोङो दिनैसिमबो खोनायोब्ला बा जोङो खोनासङोब्ला थाय बेनि गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो बेफोर मेथाइफोरा जोंहा जोबोद जों नि हारिमुजों बा जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय बेयो माने लोब्बा गोनां बेफोर मेथाइमोन आरो दा ओ आथिखालाव जोंनि ओ हारिमुखौ नोंथाङा माबायदि नायबिजिरो?
औ नोंथां दाथ' जोंनि बर' जे मोनसे आसाम गोबां बोसोरनि सिगांफ्रायनो रायजो जाबोनाय मोनसे बर' हारि नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ दायो जोङो जोंहा गावनि राव हारिमुमो थ' दंखायो नङासै होमबा नोंथां?
औ औ
औ दा जोंना बर'आथ' बर' होनोब्लाथ' गोबां मा होनो जोंनि हारियानो मोनसे आंगो राव हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासिबो जोंहा दंखाजोबो गावनि लिरनाय राव दंखाजोबो होमबा
औ नंगौ नंगौ
जोंहाथ' गावनि बिमा रावजोंनो जों दानि जुगावथ' लेखा फाराखौबो थ' जों दानि जुगाव बिमानि गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंनो मोनो।
ओ नंगौ नंगौ
दा जोंहा बर' हारिया मोनसे गोग्गाथाव हारिमु गाव गावनि आथिङाव जौगानो हानाय गसंनो हानाय मोनसे मैखोमै गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनो हाय मोनसे हारिमु नङामोन
नंगौ नंगौ नंगौ
मा होनो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदाय माने आजै आजौनिफ्रायनो बुंजायो रायजो जाबोनाय नै दिनैसिम बो दङ जोंनि बर' हारिया मोनसे गोग्गाथाव हारि नंगौना नोंथां औ दा बर' हारिया दा मा थासारियाव दङ मा एबा मारै संसार जागासिनो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ हागोन हागोन
औ औ
जोङो दायो हारिमुखौ माने जोङो जोबोद जौगाबाय होनना जों बुंनांगोन बर'नि हारिमुखौ मानो होनोब्ला ब्ला जोङो गोदोआव जि जोंनि आजौ आबै आबैमोना जि रोजाबनाय जि जोंनि खुगा मेथाइया जा बा जोंनि जि आगोलनि गोदो नि मेथाइफोरखौ दायो जोङो सेबखांनानै जोङो दायो मडार्न गोदान जुग जों खाबजानाय जोङो दायो बेफोरखौ जोङो माने फोथाङा लाखिनो हाबाय आरो दायो जोङो गोसो जाबानो जोङो बै मेथाइफोरखौ जोङो जोंनि मबाइलफोरावहाय जोङो नागिरनानै जोङो दामनो हायो बा खोनासंनो हायो दा बेबायदि आरो
औ
ओ जोङो थारैनो जोबोद गोसो जोननायखौ जों बुंनांगोन जोंहा दायो बर'नि हारिमु होनना बुङोब्ला जोङो ओ दायो जोबोद जौगाबाय दानि जे गोदान जोलैफोराहाय बेखौ फोथाङा लाखिनायाव बयबो मुखुब दायो दिनै जोङो माने बुंनांगोन बर'नि जोङो मुंदांखा मुंदांखा जोंहा गोबां मानसिफोर दङ सुबुंफोर दङ सुलेखा बसुमतारीनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां माने मेथाइ ख खनगिरि रोजाबगिरि मोसागिरि फाव खालामगिरि बेफोरबायसा जोंहा गोबां माने ओंखारबाय आरो दायो दा ओंखायनो जोंनि जि बर'नि हारिमु दायो बुहुमावनो जोङो सिनायजानाय मोनसे जोंहा ओ जाबाय आरो जोंनि जि बांसिनै जोङो माने बुंनो हायो जे ओ थांनाय नैरोजा ओ नैजिद' मायथाइनि जि जानुवारियाव जानाय जि जोंनि बागुरुम्बा जि मोसानाय
औ
जोंनि बर'फोरखौ आलादा मोनसे जि मोनसे सिनायथि बेखौ माने जों मोननो हायो हादों आरो मानोना बेयावहाय जोंनि जि बर'नि जि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौहाय जोङो जिरोजा जोंनि मोसाखावरि लाइमोन बिथांमोना मो मोसानानै बुहुमावनो मोनसे गोमोहाबनाय थासारिखौ जों नुनो मोनदों दिनै जोङो नायोब्ला ओ जोंखौ माने बे मोसानायखौ माने मोसाखांनायनि उनाव बर'फोरखौ बुहुमावनो जि सिनायजानाय जि मोनसे हारि जि मोनसे जोंहा माने बर'फोरनि जि मोनसे मोसानाय बेखौ माने बुहुमावनो माने जों सिनायनो हादों आरो
औ
आरो दिनै जोङो बुंनांगोन जोंहा दायो बर'फो फोरा गावनो जोंहा माने बेबायदि सावथुन दिहुननानै जोंनि जि हारि मुखौ जोङो दिन्थिनो हानाय जि मोनसे बेब'स्था बेखौ जों दायो बर'फोरा खालामा लानो हाबाय जोबोद गोरों गोरा मानसिजों उजिबाय दा बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ जोङो ओ मोनफानि उनाव मो फा जोङो माने गोजौ फारसे जोङो माने लांनो हागासिनो दङ आरो
औ
नाथायबा जोङो ओ एखनबा एखनबा जोङो नुनो मोनो जे जोंनि हारिमुखौ माखासे गुबुन ओ मानसिफोर ओ बेखौ गुबुंले खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि सायाव जोंनि हारिमुखौ जोङो जुदि मोजाङै फोथांना लाखिनोबा मोनसे वेल दिडिसिप्लिनआव जुदि जों खालामनोबा माबायदि जों खामानि मावनांगोन होनो नोंथां मा सानो
बेखौ आं सानो जे नोंथां जोंनि बर' हारिफोरा उम एबा बर' लाइमोनफोरा गासिबो खौसे जानानै
बयबो गाजा गोमजायै उम उम गाजा गोमजायै गावनिनो हारिमुखौ हारिमुआव बयबो ओंखारलायनानै गाजा गोमजा ओंखारनानै बयबो हारिनि फारसे खामानि मावोब्ला जोंनि बर' हारियाथ' जौगागोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
जायनि जाहोनाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गासैबो लेखा फरा फरायनानै गोरों गोरा जानानै गो दा जौगानानै बयबो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायोब्ला हारिनि फारसे मोजां खामानि मावनो हायोब्ला गावनि बेजों लोगोसे गावनि बर' हारिनि दामग्रा दामजु दामजु होननानै बुङोब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिना बिदिनो खाम बायदिसिनाखौ सोलोंलांनो हायोब्ला आरो हिनजावसा एबा आइजो लाइमोनफोराबो गाव गावनि मोज सानो मोसानु मोसामु मोसाग्रा हारिमुखौ मोजां मोननानै जुदि हारियाव बेफोराव आंगोजो आखाइ होयोब्ला बयबो गावनि हारिया जौगागोनखौ बयबो आसा खालामो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ दा बेनिखायनो जायनि थाखाय बर' लाइमोनफोरा गासिबबो मोजां सोलोंथाइ लानानै एबा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला जोंनि हारियाथ' सानसे नङा सानसे जौगागोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ ओ दा बेखौनो लानानै बुङोब्ला जे जों बयबो बयबो गासै बुहुमनि एबा जोंनि आसामनि गासैबो बर' र'फोरा जाहाथे बा बयबो रो गोरों गोरा जानानै हारिनि मोजां खामानि मावगोनखौथ' जों बयबो। आसा खालामो नङा होमबा नोंथां ओ दा बेनिखायनो जों गासिबो हारिखौ जोङो आलादा बड'लेण्ड लाबोनो थाखाय बा। बेबा मोननो थाखाय जों मा मा मा मा राहा दिहुननो नांगोन बेनि थाखाय नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ औ। आङो बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि आथिखालनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय लाइ। मोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै। जौगानायनि। मुं लानानै जोंनि लाइमोनफोरा गोबाङानो दायो लेखा फरा फरायबाय गुबुन जायगायाव गावनि न' बांखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थायो। नोगोर सोहोराव थायो बे लाइमोनफोराहाय गावबा गावनि जि माने हारिमु राव थुनलाइ बेखौ फोथाना लाखिनो थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन नोंथाङा दानि एसे आगोल। बुंनाय बायदि अब्लासो जोंनि हारिमुखौ माने बयबो माने अनसायगोन आरो दिनै। सासे आइजोआ जुदि जोंनि माने टाउन सहराव माने बेबायदि। दख'ना गानना थाङोब्ला बेबायदि आर'नाइ लाना थाङोब्ला जोंखौ बर' होननानै दायो। सिनायो नाथाय गोदोआव खिन्थु बेबायदि सिनायामोन गोदोआव मोनसे थासारि दङमोन जे बेबायदि गिलुं गिलुं थासारि बेबायदि माने रावबो बेबायदि सिनायामोन नों दख ना गानना थांब्लाबो गोदोनायाव आर'नाइ लाबाबो बबे जायगानि मा हारिनि मा गाननाय मा जोमनाय मा बुङो बेखौ बेबायदि मोनथिलायामोन आरो नाथाय ओंखायनो। दिनै जिहेथु एसे जौगाबाय जोङो बयबो जोङो गावखौनो गोग्गोनो लायो आं बेखौसो खावलायनो सोनगोन जोंनि गोदान जेनेरेसन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि। होनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगौ आरो जों बयबो बजबना लानांगौ होननानै आं सानो आरो।
औ।
नङा होमबा होमबासो जोंनि हारिमुखौ
औ नोंथां दा।
जोङो माने मा मोजां।
औ।
ङै जोङो खालामनो हागोन आरो
औ औ
बिदिबा जोंनि रायज्लायनायखौ जोङो दोन्थ'नोसै नामा सम समावबो जाबाय नोंथां
औ औ जागोन नोंथांखौ लोगो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे औ औ नोंथां।